औ नोंथाङा खोनादोंना हेल'
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना
औ खोनादों
अ दा नोंथाङा फ्रि ओरैनो दंथयो ना अ
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
अ हागोन दे
हेल नोंथां अ बिदिब्ला जोङो हा
सावरायनो हागोन
हेल' नोंथां औ दैज्लां औ खोनादों
औ दे
जोंनो बिब्दिब्ला ओ सान्दुं गोसा आरो अखा बोथोरनि बारै जोङो रायनोसै आरो बिदिब्ला नोंथांखौ जोङो सान्दुं दुङोब्ला जोङो माबायदि थासारि सोमजिगोन आरो जोंनिया आबादफोरा मा जालांगोन आरो अखा हायोब्ला जोङो माबायदि मुलाम्फा मोनगोन बेफोरनि बारै एसे फोरमायगोनो थाखाय खावलायग्रोननाय जाबाय
दा जोंना बुंनो थाङोब्ला दे दा बोथोरा ओरैनो अखा हाबाय दं गासिनो दैबा दै अखााबा अखा हासिनो सान्दुं बा सान्दुं दुंगासिनो ओरै जागानो दङ दा आं अखा असाया जिहेथु असाया बांद्राय हायोब्ला बांद्राय हायोब्ला जोंना गिबियावनो मा दैबाना सोमजियो आरो दैबाना दैबाना जानायनि मोनसे मेन रिजेनबो बुंनो हागोन जो दा दा जोंनिया जिहेथु सुबुं अनजिमाया लााबाय सुबुं अनजिमाया
औ
लोगो गामि बा नोगोरफोराव न'फोरा बांद्राय गिदिर गिदिर बानायबाय न' बानायबाय आरो बि बिफां लाइफाङाबो खमायलांबाय बिफां लाइफाङाबो खमायनायनि जाहोनाव जों अखाया हायोबा दानया ओरैबायदि हायो माने दै बानाजों दैबाना खालामबायो हायाबा ओरै माने बोथोर बोथोरखौ बुंनो नो हाला आरो माने अखााया हायोबा बांद्राय हायो गैयाबा गैखाया खान खालामो बेफोरबायदि थासारि दा
औ नंगौ
दा अखाया बांद्राय हायोब्ला दैबाना जायो दैबानाया दैबानाखौ जोङो आथिखालाव बांसिन नोगोरमाफोरा नुनो मोनदों जेे बो नैबे आसामनि बांसिनानो जोंनिया मायाव बाहाय अखााबानो गुवाहाटी बिदिनो नोगोमायाव दैबाना जानाय बे आरो दैबाना जायोबा जोंहा गोबां खहा जायो जिहेतु बोथोराव जोङो आबाद मावो आबाद मावनायाव बिदिनो अखा मालाबा बाय एसे बुरजा हाबानो गासैखौबो सिलिंखार खालामलांनाय नुनो मोनदों आरो आरोदि बिदिनो ओ इ बे दैबाना जानायनि जाहोना मेन जाहोनखौनो बुंनो थाङोबा जोङो मानसि सुबुं मोनसि मा बांदो न' बाङा बारा बांद्रायदों जाहोनाव दैया दैया जोंना बोहैलांनो हाया बोहैलांनो हाया बन्द' जानानै थायो बिनि थाखायनो थाब दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो सान्दुं सान्दुं बुंनो थाङोबा जोङो सान्दुंखौबो आथिखालाव ओरैबायदि नुनो मोनदों थु दानिगा नाव गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन फसंथांदों बिफां लाइफां दानफायदों
औ
बिल्डिं गिदिर गिदिर बानायदों बिनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगाय बेलेन्सा गैया जालांदों माने सान्दुङा दुङोबा ओरैबायदि थानोनो हाया जाखायो आथिखालाव जोंनि आसामावबो सान्दुं दुङोबा ब्रैजि ब्रैजिसेयाव लागै थांनो हमदों बिदुङा बेफोरबायदि जोङो बांद्राय बिदुं लुङोबाथाय जोङो सानसे समाव जिब जुनार बा सुबुं ङाबो जोङो जिउ गोमालांनो हमगोन गोमालांनो हागोन
औ
लामायाव फैगोन आरो आरो बियो सानदुङा दा जोंनि जोंनि भारत हादरनि अनगायैबो दा जोंनिया इउरप बायदि हादर फोरााव ओरैबायदि सानदुं गोसा दुंगासिनो जायनि जाहोनाव गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनथादों आरो बेफोरनि जोंनि मेन मेन रिजोनानो जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांनायखौ बुंनांगोन बेनि उनाव बिगियानारि टेकनिकेल बिगियानारि मुगा नालाय गोबां बिदिनो दारिमिन फसंनायनि थाखायनो जोंनि बोथोरनि दा नोंथाङा एसे बुंना होनाय
नोंथाङाथ ओ जोङो सान्दुं गोसाब्ला मा जायो आरो अखा बांद्रायब्ला जोङो मा जायो नोंथाङा गुवारैनो फोरमायलांबाय नंगौ जोङो सान्दुङा बांद्राय गोसाब्लाबो जोङो थानो हाया नङा होमब्ला जोङो दानि जुगाव ब्रैजिसे खौ थांनाय नुनो मोनबाय होननानै नोंथाङा बुंदों जोङो थाम जिबा बा थामजिद बेसेसिमावनो थानो हालाय जायो नङा होनब्ला अब्लाबो जोङो ब्रैजिसिमाव थांबाथ जोङो ओरैबायदि गरमनानै माने न'निफ्रायनो ओंखारनाय हालायै जायो आरोखि ओ जोङो दाथ दैज्लां बोथोर अखा हानायनि बोथोर होननानै जोङो बुंनो हायो बिब्दिनो नंगौ जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावहायो जोङो ओ हाजासे मानि जायगाफोराहायो दंफां लाइफां दानस्रांनानै सुबुं अनजिमाया बांलांजोबनायनि जाउनाव जोङो दै लामाफोरा थांनो लामा गैला होथेला जोबनाय जाबाय जों खन्द खन्द नङा होनब्ला बिनि जाउनावनो जोङो दैफोरा बोजोंबा बोजोंबा बोहैनांगौ बोजोंबा बोहैलांनानै बाय नालाफोरा बायलाबायबोनानै गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो दैबाना सोमजिफैयो आरोखि जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनो दानि जुगाव जोबोद मा सुबुं अनजिमा बांनायखौ नुबोनायनिफ्राय नुबोगासिनो जोङो बिब्दिनो दैबाना जायोब्लाथ जोंनि आबादफोरावहाय जोबोद खहा बा गोहोम खोख्लैफैयो नङा होनब्ला जोङो बोसोरसेनि जानो गोनां बुथुमना लानाय माइ फोरखौहायो जोङो गासिबो बाला फबहै जोबब्ला जोंनि आबादा लस जायो बिनि थाखायनो जोङो दैबाना जायोब्ला जोबोद खहा गोग्लैयो जोंनि गामि ओनसोलाव न' बां बेफोरबायदिनो हाया एसे गाहाय जायो नालाय गामि ओनसोलफोराव न' बां बेफोरबायदिनो लोम
औ